फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय
जोंहा बिदिब्ला दिनै जोङो मोनसे टपिक लानानै जोङो सावरायनोसै बे टपिक आनो जाबाय जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो सामु जानाय सोदोबखौ जोङो खोनाबो दों आरो बेखौ दाबो जाहबोयो साम'खौ जोङो सबाय खारिजों जायो जों बेनिनो सोमोनदै दिनै गुवारै बिजिरनानै जोङो सावरायगोन
औ बेथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा
जोंहा साम' साम' होनोब्ला जोंखौ गोबां बिदिनो गुबुन जाथिफ्रा जोंखौ बिदिनो सामु जाग्रा होनो नाथाय दानि मुगायाव गोबां सुबुंफ्रानो बेखौ जायो टाउन सोहोरफोराव फाननो लाङोब्ला जोङो बेफोर साम'फोरखौबो जोङो गोबां रां जाग्राखायनो बे साम'फोरखौ जोङो मोननो थांनायाबो गोब्राब जादोंसै
औ नंगौ
जोंहा साम'नि सोमोनदै रायज्लायोब्ला जोङो साम'खौ जों बहा मोनो होमब्ला जोंहा हा फुख्रिफोरावबो जोङो साम'फोरखौ जोङो दैमा दैसाफोरनिफ्राय लाबोनानै जोङो एसे गारना दोनफायोबा जोंनि फुख्रिफोरावबो साम'या फिसा जागिनानै गोबां एरनानै थायो आरो जोङो बे साम'फोरखौ जोङो एसे एसे खनानै मोनजाबाय थायो नाथाय जाय जाय जायगाफ्राव फुख्रि गैया जायहा फुख्रि गैया बेफोरबायदिनिया जोंहा दैमा दैसाफोरनिफ्राय जोङो खननानै लाबोनानै जोङो बेखौ जानायनि सिगां जों बेखौ हरसे जों सोमनानै दोननाय जायो आरो सोमनानै दोननानैसो जोङो बेफोरखौ जानो थाखाय जोंहा गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो गोबां बिदिनो प्रसेस थायो बे खौ जानायनि साफा खालामनायनि जों बेखौ जानला मानला जोंङो संबानो आलुफोर बायदि जि हानानै संबानो जाया बेखौ जानो थाखाय जोंहा गोबां बिदिनो बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायो बे खामानिफोरानो जाबाय साइना मोजांङै हमनानै बा खनना लाबोखांनायनि उनाव साम'खौहा दाननानैहा सोमनानै दोनो आरो जों बेखौ सोबनानै दान नायनि सिगांबो जोंङो हरसे सोमनानै दोनबावो मोजांङै सुनानै खादाफ्राव मोजां जाङि खादा जाङिफोराव हा सुनानै गोबां बिदिनो औ जोंङो बे साम'खौ बिदिनो फैगोन दिनाव जोंङो नेक्स्ट दिनावहा जोंङो बेखौ दाननानै आरोबाव सोमबावना दोननानै जोंङो मोजाङै सुनानैसो जोंङो बेखौ खारैजों एवनानै आरो उनावहा सबाइ खारैखौ रुग्रोनानै बा कुकारफोराव होनानै जोंङो गोबां बिदिनो गोथाव संनानै जानो हायो बेयावहा गोबां बिदिनो हाइजें मस्लाफोर होयोब्ला आरो गंगार मस्ला होनो नालाय बेखौ होयोब्ला गोजावना गोथावनाङो आरोना जों बेफोरबायदि जोंनि साम' जानायनि सोमोन्दै जोंङो गोबां सावरायबावनो हायो जोंहा बेफोरखौ जों गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोदों आरो दाबो सोलिदों आरो जोंङो साम'खौ जानो थाखाय जोंङो सबायखौ जोंङो सोम ग्रोनानै लानाय जायो जायखौ जोंनि बर' रावाव हा सबाय होननानै बुंङो बे सबायखौ जोंङो बिदिनो गोबां न'फोरावबो जोंङो गायनानै जानो हायो आरो बेखौ गायनायाबो गोरलैसो बेखौ फानैल'सो होनांगौ आरो फुनांगौ आरो खौहा ओ मोसौफोर रोंनानै नङाब्ला गनफोरजों बेखौ बुनानै बेखौ जोंङो मोजांङै सालिनानै जोंङो ओ सबायफोरखौ जों दिहुननानै जानो हायो आरो साम'खौ जो बिजोंनो जायो आरो सबायजों दाउजोंबो जों जायो होमब्लाबो जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों साम'खौ सबायजों जानाय आरो जोगोनारजों जा आरो आलुजोंबो जायो आरो दालिजोंबो जायो जों बेफोरजों जानानै गोबां थावनायनि स्वादफोरखौ जोंनि बर' हारिया लाबोगासिनो दङ आरो दाबो लादों आरो जोंबो बेफोरबायदि नेमफोरखौ मानिनायजों लोगोसे जोंनि सालाय बिजौआवबो बेफोरबायदिनि थावनाया दाबो दं आरो बेफोरखौ जानायानो जोंनि गोनांथि मानो होनोब्ला साम'आ जोंनि मेगननि थाखाय मोजां भिटामिन होननानै मोनथिनो मोनो बेखायनो जोंङो बेफोरखौ जानांगौ आरो जेब्ला जोंनि मेगनफ्रा जोंनि थाखाय गासै संसारखौ नुहैयोब्ला जोंबो जोंनि मेगननि था खाय बेफोरखौ जाथारनांगौ। नोंथांङा मा सानो?
औ नोंगौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मिनथिबोखानाय आजौ आजै आबौ आबैमोननिफ्रायन ब्ला खोन्थानाय बायदिब्ला बेफोर साम'आ जोंनि मेगनाव गोबां ओ बिदिनो भिटामिनफोरखौ होयो जेरै जों मेगनाव मेगन गैयाब्ला जोंहा जोंनि हान्थिनाय लामायाव गोबां बेबायदिनो जेंना जों ससे लामा हांनोब्ला बि बिदि नुवाब्ला जोंहा गोबां खस्थ' जायो बेखायनो जों बि मोन ओ
भिटामिनफोरखौ जों जानाया मोजां बेखायनो जोङो बेफोर साम'फोरखौ जों जानांगौ। जों सानफ्रोमबो जायाब्लाबो जों बिदिनो एसे गोबावजों खनसेब्लाबो जाथारनांगौ बेखायनो जों बयबो जानांगौ जोंनि बर' हारि याल' बेबायदि साम'खौ जाया। दानि आथिखालनि मुगायाव गोबां बेबायदिनो द'खानफोराव बेबायदिनो ओंखाम बिदि दखानफोराव गोबां जों बेफोर ओंख्रिफोरखौ जों संनाय खौ जों नुनो मोनो आरो बेफोर हटेलफोरावबो जों मोनजायो। मानो होनोब्ला
बे साम'फोरखौ जानला-मानला बेबायदि मानसिफोरा संनो रोङाबो जानो हागौ बेखायनो बे हटेलफोराव गोबां मानसियानो जायो गो बां हारिनि मानसिफोरानो जायो आथिखालनि मुगायाव गोदो गोदायावबा गोबां मुगैयो मो नाथाय दानि मुगायाव आथिखालनि मुगायाव गोबां सुबुङानो साम'खौ जानो मोजां मोनग्रा जाबाय आरो बिबिदिनो दखान फोराव बेबायदि जानो लुबैबानो दखानफोराव हांनानै ओ मोनजायो जों बेफोर जों बांसिन बेबायदिनो जोगोनार आरो हा स'बाइ जोंनि बर' रावा हा स'बाइ बुङो। बे हा स'बाइ हा सबाइफोरजों जायोब्ला गोबां मोजांसिन मोनजायो बेखायनो जों बांसिन बेफोरजों जानाय जायो। आरो बेफोरजों जायोब्लासो जों मोजां मोना आरो गोथाव जायो बेखायनो जों बि फोरजों बांसिन जानाय जायो आरो हटेलफोरावबो बेफोरजोंनो होनाय जायो। गोबां हटेलफोरावनो जों नुनो मोनो बेफोरबायदि सामु जों बेबायदि हा सबाइबायदि संनायखौ जों दानि मु गोदो गोदायावबा जों बेबायदि नुनो मोनामोन थेवब्लाबो जोंनि बर' हारियाव गोदो गोदायनिफ्राय नो बेफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो जाबोगासिनो। बेफोर खौनो जोंनि बर' हारिया बेबायदिनो जानानै बेबायदि थांनानै दंफैयो। साम'आबो गोबां रोखोमनि थायो। माखासे सामुआ बेबायदिनो फिसा जाद थायो आरो माखासेया बेबायदिनो
एसे गिदिर थायो आरो। बे मोननै जाथिखौ जायो। जों बेबायदिनो बर' हारि जानानै जोङो साम' ओंख्रिफोरखौ संनो
रोंनाया जोबोर गोनांथार मानो होनोब्ला बे जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे बिदिनो आसार खान्थियाव गोग्लैयो बेखायनो जोङो बेफोर साम' संनायफोरखौ जों जेब्लायबो रोंनांगौ आरो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बय बयबो रोंखायो गुबुन हारिनि फोरा रोङाबो जानो हागौ नाथाय जोंनि बर' हारिनि साफ्रोम सुबुंफोरानो बिदि साम' संनायखौ रोंजोब बो आरो मोनथिजोबो बेफोरनि गासैबो मिनथिजोबो। जों ओंख्रि गैयाब्ला बेफोर साम'फोरखौ जों दैमा-दैसायाव लायनानै जोङो
न'आव लाबोना नै जोङो ओंख्रि बानायनानै जानो हायो।
जोंहा दोनै समाबो जानानै फैबाय बेखायनो जों दोनैनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'नसै।
औ जों दिनैनि सावरायनायखौ बेसे खिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ दे